ना औ खोनादों खोनादों औ -औ-।
नोंग थां नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव रायज्लायनो होननानै नोंथांनाव कल खालामनो। जादों।
औ औ संद जागोन दे।
औ नंगौ जों दिनैनि गोनोखो। थाखो मुगायाव स लाइमोनफोरा जौगानांगौब्ला मा। माबोरै हाबा मावनांगोन एबा माबायदि हाबा मावबाथाय जिउआव जिउआव साख। साक्सेस जानो हागोन होननानै नोंथाङ सानो एबा नोंथांनि मोनदांथिखौ फोरमायग्रोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय।
औ- औ- औ- जागोन दे माने जिउआव। माने बिदिनो साक्सेस जानबा माने उन्दैनिफ्रायनो बिदिनो। साक्सेसा माने फरायनायजोंल' साक्सेस जाया माने फरायनाया माने। ओ फरायनानै माने जोङो। माबा मोनसे खामानि रोङाब्लाथाय जों माने फरायनानै जेबो लाब गैया जायो आरो। जों माने ओरैनो फरायगारनाय बायदि जायो आरो फरायनानै माबा मोनसेफोर जोङो। सोलोंनानै हाथ सोलोंनो हाथारांना रोंथारनांगोन जोङ जुदि। फरायनानै जुदि जब लानोबा नोङो एसे मोजाङैनो फरायखानांगोन नों। माबा मोनसे इन्टारभिउआनो हक बेफोरखौ माने नोङो क्रेक खालामनो हानाय मोनसे बिदि फरायखानांगौ आरो। मोनसे जेनेबा सरकारि जब लानोबा नोङो। मोनसे इन्टारभिउ ख्रियेद खालामनो हायाबा नोङो। फरायनायनि जेबो लाबथानाय नङा आरो नोङो। फराय मोजाङै फरायनानै माने एसे मेथ्सफोर रिजनिं इंलिसफोरखौ माने एसे। मोजाङै रोंनानै फरायलांखायाबा माने देनांहाय नोङो बायदिसिना जबफोर एप्लाय खालामबा माने मोनसेबो एनटा। भिउ खौ माने क्रेक खालामनो हायि जानाङा आरो फरायबाथाय माने मोजां फरायलांनांगौ आरो लेखा फरायनायनि अनगायैबो बेलेग माने लामा दं आरो मानसियाव माने थांना थानायनि बे बिराद लामा दं माने बिराद मा बेखौ खोन्थालांगोन आङा बे जाबाय जेनेबा नोङो न'खराव गारि बागान बो खालामनानै जानो हायो बिदिनो दंफां लाइफां दामि दामि गायनानै बिदिनो गय बागान बायदिसिना गायनानै बिदिनो साफात हक माबा गयफां बिदिनो फिथाइ सामथायाइफोर गायनानै थालिर बिफां बिदिनो बिराद दंफां लाइफांबो गायनाबो जानो हायो आरो मोनसेया जाबाय जोङो माने आखाइनि गियान बिद्दा जेनेबा हमना ला आइटि आइ फोर कर्स लानाय जेनेबा जोङो माबा मोनसे इन्डास्ट्रियाव बिदिनो खामानि मोना जों माने बेफोरो माने डाइरेक्ट खामानियाव मोनहैखायो आरो जेरावबो नोङो फाल्थु जाया ओरैनो नोङो क्रस कमप्लिट जाबाथाय डाइरेक्ट खामला हाबहिखायो बेफोर माने आखाइनि बिददा नालाय नोङो जेरावबो मावनो हायो दखानबो खुलिनो हायो हमना ला नों आइ टि आइ इलेकट्रिसियानखौनो लाबाय आरो ना आइ टि आइ इलेकट्रिसियानखौ लायोबा नोङो बिदिनो न'आव थानानै नोङो गामिफोरनि जेनेबा वायेरंफोर गाज्रि जादोंबा न'फोरनि बायदिसिना बानायनो हायो बिदिनो दखान सोरबाफोर बानायनो होफैगोन आरो नोंखौ सोरबा लेंहरगोनबो बिदिनो नोङो जेरावबो गिदिंनो हायो आरो माने जबनि अनगायैबो न माने गावनि बिजनेस जायो आरो बे गावनो मालिक जायो आरो मालिकनि सिङाव थांनो गोनां जाया बिदिनो खामानिफोर रोङोबा गावनि टेलेन्टफोर थायोबा गावनि बुद्धिफोरा बेावनो ओंखारो आरो ओ आरो नोङो फरायनानैबो मोजां साक्सेस जायाबाथाय नोङो बेफोर लाइनाव थांनांगौ आरो नों फरायनानै साख्रि साथारनोबो बुंनो हायाना फरायनानै बिराद मानसि सुबुङानो साकसेस जानो नागिरो माने जोङो खालि फरायनायखौल' नायो माने जोङो फरायै फरायै फरायैलांबाय थासिगोन ओमफ्राय उनाव जोङो फरायनायल' फरायनो रोंनानैथ' जायाना जोङो फरायनो रोङनाय दानि जुगाव जेबो जाया फरायनाया थारमाने जोंनि जोंनि माबाया जोंनि जायगायाव माने मेरला दंसै आरो फरायनायफ्रानो ओरैनो बेखारसो दङ माने बेयावनो बिसोर माने आखाइनि बिद्दा बोर बायदिसिना सोलोङा बिसोरो बिसिना खामानि बायदिसिना रोङा जायखि फरायनाय ना फरायनायल' एम ए फोर पास खालामबाय बिए कमप्लिट खालामबाय बि नो मार्कसफोर मोजां मोजांथार खिन्थु इन्टारभिउ मोनसेबो क्रेक खालामनो हाया माने बिसोरो मोजाङै माने उन्दैनिफ्रायनो मोजाङै फरायलाङाखै माने मोजाङै इंलिस मेथ्स साइन्स ससेल बायदिसिना बिफोर इन्टारभिउफोरखौ माने मोन जबो माने मोजां एपे खालामनो ह फराया बिसोर मा ओरैनो पास जानो थाखायल' फरायो मानसिया माने लेखाखौ फरायोबा माने पास जानोल' फराया नाङा आरोनाबा मानसिया लेखाखौ पास जानोल' फरायबा माने जेरावबो जानाय नङा आरो मानसिया माने रोंनो थाखायसो फरायनां गौ आरो मोजाङै रोंथारनोसो फरायनांगौ माने पास जानो थाखाय फरायबा माने उनाव जेरावबो खामानि होआ नों जबफोर नागिरनो बाल' आरो बेफोरो ओमफ्राय नोङो गावनि थाखायबो रोंनाया रोंनांगौ गावनि थाखायबो नांगौ फरायनाया ओरैनो बेखार नाङा फरायगारनायाबो बेखार जाया गावनि थाखाय नांखागौ माने आरो दानि जुगाव माने गामि ओनसोलाव थाबाथाय एफा गिदिर फरायनानै माथो जेबो लामाया होनजागा दंस माने ओखायनो लासिं सिं जानांगौ जायो आरो बेनि थाखायनो ओ माबा मोनसेफोर रोंखाना खानांगौ आरो न माबा मोनसे फरायनानै रोंबाय माबाफोर रोंबाय बिदिनो एसे फरायनायनि भेलुखौ माने खोमानो नाङा आरो आंनि बुजिनाय बायदिबा दा दा नोंथाङा माबाफोर मोनथिनायनि बागै खोन्थादो दे नोंथां
नंगौ नोंथाङा जिथुनाखि फोरमायबाय बेफोर बाथ्राफ्रा गासैबो सैथो नंगौ जोङो सासे लाइमोन नायोबा सासे फरायसा जौगानोब्ला माबायदि जोङो हाबा मावनांगोन बा माबायदि फरायनांगोन बा माबायदि जोङो जाफुंसार जानांगोन बिनि सायाव नोंथाङा फोरमायनानै हो थाबाय नंगौ जों सासे लाइमोना एबा जों सासे फरायसाया जौगानोब्ला जोङो माबायदि फरायनांगोन बेखौ नोंथाङा गौ फरायनांगौबा फरायनानै जोंनि जिउआव मा जानो हायो बेखौ नोंथाङा मोङैनो फोरमायनांगोन जायैबायथ बांसिनगोन बेनि थाखाय नोंथांसिम रोजा रोजा साफाखर थाबाय फोरमायना होनायनि थाखाय नंगौ जोङो गोबां रोखोमनि जोङो माखासे जों फरायनानै साख्रि मोनो नाथाय जोङो फरायनायजों लोगोसे जोङो गासिबो नंगौ जों फरायनानै गासिबो सुबङानो जों साख्रि मोनजोबा एबा जोङो फरायनानै जों साख्रि मोनथारगोन होननानैबो जोङो साननानै लानो हायो दिनै दिनाव मानो होनबा दिनैनि जे जोंनि इण्डिायाव बा जोंनि बुहुमाव गोबां रोखोमनि जेनबा गोबां लाख लाख सुबुंफोर गोग्लैसोनानै दंसै जायनो गोरोंसिन बेनो साख्रि मोनो नङा होमबा नोंथां जायनो गोरोंसिन बेनो साख्रि मोनो गोरों मानसिनि थाखाय जायगा गैया होननानै बुंदों गोरों मानसिनि थाखाय नाथाय रोङि मानसिनि थाखाय ओं जोब गोब्राब गोरों मानसिनि थाखाय गोरों मानसिनि थाखाय जागानि आंखाल गैया बिथांमोना जेरावखि थाया मानो मोनखागोन सिथ खौ नाथाय जों रोङि मानसिनि थाखाय सिथ मोननांगौआ जोबोद गोब्राब होननानै बे समाव बुंगोन ना थाय जोङो फरोंनायजोंल' जोङो जोङो संसारखौ जानो हाया एबा जों फरायनायजोंल' ओ जिउआव दावगानो हाया जेरै जोङो गोबां रोखोमनि जोङो बेफार फालांगि मावनानै जोङो माखासे दिनैनि मुगायाव जोङो जिथुनाखि दिनैनि मुगायाव जोङो बा जों गोरलै मानि जोङो गोरलैयै रां खामायनायखौ जों नुनो मोनसै बा गोरलै आयदैयै जोङो आखामायनाय खौ नुनो मोनो बा गोबां रोखोमनि जोङो आयदाफोर दं जेरै रां खामायनो हायो जोंनि गेजेराव रां नंगौ जों जिउआव माबोरै दावगानो होनबादे सासे लायमोना जेब्लाबो सासे फरायसाया जेब्लाबो स्ल जानांगोन जिउयाव स्ल जानांगोन मानो होनोब्लाथाय गावनि जिथुनाखि गाव जि थासारियाव दङ बे थासारिखौ बे जेब्लायबो नोजोर बोनांगोन आरो बे थासारिखौ नोजोर बोनांगोन आरो बे थासारियाव जोङो थाबाय थायोबा एबा आं थाबाय थायोबा नेक्स्ट एबा आंनि जेनेरेसन बा आंनि जिथुनाखि जिउ गुवाथ बिराद गिदिर जेंसि बे जोंसिखौ माबोरै फार खालामगोन बे जोंसिखौ जों माबोरै बारनो हागोन बै मोनसे साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैयो बेनिखायनो जोंनि जिउआव माजानांगौ जाहाथे जोङो फरायबाय थानाय समावनो जेब्ला जों नाइन टेन जागोन नाइन टेन इलेभेन फरायगोन अब अब्ला जों अब्लानो जों सारखाननांगौ जे जोङो मा लाइनाव थांगोन जि नोङो सासे साख्रि मावनोबा जोङो बेदि फरायनांगोन सासे साख्रि आवलाया बेखौ मिथिगौ एबा सासे फरायसाया सो मिथिगोन माबोरै जों फरायनांगोन एबा जोङो थांखिखौ बै समावनो लानांगौ जे जोङो फरायनानै साख्रि मोनमारगोन ना मोनमारा ना फरायनानै जों साख्रि मोनमारगोन ना मोनमारा नंगौ नाथाय जोङो फरायबाथाय जों साख्रिखौ मोनजासे फरायखानांगौ नोंथां बुंनाय बायदिनो जों नाथाय जोङो फरायनानै जों साख्रि मोनजासे जों फरायनो हायाबा जोंहा लस जायो बेनिखायनो जोङो थांखिखौ जों जेब्लायबो सोनांगौ बा थांखिखौ लानानै जों फरायनांगौ थिग बेबायदिनो नोंथां बुंनाय बायदि जोङो थांखिखौ जोङो होसोनांगोन जेरै नोङो फरायनोबा नों फरायनांगोन नों जुदि डक्टर जानोबा नों डक्टरजों लोगो जानांगोन नोङो बिनो सान से नोङो सासे फोरोंगिरि जानोबा नोङो फोरोंगिरिजों लोगो जानांगोन बेफोरबायदिनो नों सासे केटियक जानोबा नों सासे खेथियकवजों लोगो जानांगोन थिग बेबायदिनो नोङो सासे नों बिजनेस मेन जानो गोसोबा नों सासे बिजनेसमेन सुबुंजों नों लोगो जानांगोन थिग बेफोरबायदिनो नों सासे फरायसाया बेफोरदिनो लोगो जानांगोन थिख नों सासे डक्टर जानो नागिरनाय फरायसाया सासे आबादारिजों लोगो जायोब्ला जानाय नङा नों आबादारिसो बेनिखायनो जोङो गावखौ साननांगोन दे जोङो माबोरै फरायनांगोन एबा जोङो माबोरै जोङो लोगो जानांगोन एबा जोंनि गेजेराव माखासे लोगोफोरनिबो आंखाल जायो जेरै मोजां लोगोनि गोजौनि गेजेरजों इदि मोननो नागिरा मोजां लोगो बेनिखायनो जों मोजां लोगोखौ जोङो सायख'नानै लानांगौ आरो मोजां लोगो एख'नानै जोङो सायख'नानै जोङो फरायनांगौ लोगो जानांगौ अब्लानो जों जिउवाव दावगा दावगानो हायो आरो जोङो फारसेथिं बुंनो थाङोबा जोङो माखासे बेदिनो फरायनायजों गेजेरजोंनो माखासे बेफोरबायदि आखाइनि हाबाफोर जोङो खामानि मावनानै जों जिउ खुंनो हायो जेरै गोबां रोखोमनि जोङो आखाइनि हाबाफोर थायो जेरै जेरै जोंहा न' बानायनाय होन राजमिस्ट्रि जायखौ बुङो बिदिनो बायदि बायदि रोखोमनि माखासे टेबोल चेयार बानायनाय बायदि रोखोमनि बेफोरबायदिनो जोङो बेफोरबायदिबो जोङो माखासे आखाइनि एबा जोङो जेरै गारि बानायनाय ग्रेसफोर बेफोरबायदि ग्रि ग्रे सफोराव थांनानै जोङो बिदि मालिक जानो हायोबाबो जोङो गोबां जों रां खामनायखौ नुनो मोननो जेरै नोंथाङानो बुंलांखाबाय नंगौ जोङो बेफोरबायदिनो जों जिउ जिउआव दावगानो हायो नंगौ बिदिनो जोङो माखासे बेफार फालांगि मावनानै खोनथानो बुंखादों माखासे गइ बागान बाननानै माखासे बारि बागान बाननानै जोङो जिउआव दावगानो हायो एबा जोङो रां खामायनो हायो थिग बेबायदिनो जोङो रां खामायनायनि बेलायाव गोबां रोखोमनि जोङो रां खामायनो हायो एबा जों गोबां रोखोमनि जोङो खामानि मावनानै जिउआव जाफुंसार जानो हायो सासे फरायसाया जोङो जोङो फरायसा नाथाय जाय फरायसा फोरा फरायसाया दि गोसो होनांगोन दे आङो मा जानो सानगासिनो दं एबा जों मा जानो नागिरदों बेफोरखौ नोजोरखौ नोजोर बोनानै खामानि मावोबानो सासे लाइमोना आरो सासे फरायसाया जौगागोन होननानै नोंथां आं सानो
औ खोनादों खोनादों
बिदिब्ला जोंहा रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा जोंहा समा जानानै फैबायमोन
बे गोजोननाय थाबाय नोंथां